औ खोनादों नोंथां।
अ न नोंथांनिबो एसे माबा आइदिया लानोमोन।
अ दे।
माने मानि। जोंनि टपिकआथ' जों माबा बेरायनायनि बारै बादै रायलायनोसै।
औ दे होनबा नोंथाङानो जागायग्रोदो औ।
आं माने एसे फोरमायगोनोसै मा मा।
औ दे नोंथां।
बेरायनानैजों जोंनि देहायाबो मोजां जायो जोङो।
औ।
बेलेग बेलेग सोलोंनो बुस्थु मोनो बेरायनाय दिन जों।
औ‌।
जोङो बोसोराव खेबसे खेबनैबाबो बे बेलेग बेलेग जायगा थांनानै बेरायहैनांगौ। जेनबा एसे लानानै ला अरुणाचल प्रदेश बेलेग बेलेग जायगा मोजां मोजां जायगायाव थांनानैसो बेरायनो माने जों आयडिया लानो मोनो बेलेगनिफ्राय। जोङो जों गावनि रायलायनायखौबो बेलेगदों मोजां खालामनो हायो जोंनि जों लोगोबो बानायनो हागोन बेलेग बेलेग लोगो बानायनो हायो जों बिदिनो। बेजोंनो लोगोसे आरो बे बेरायनायजोंनो जोंनि माबा जोंनि एसे जों स्ट्रेसफोर दं मा माबाफोर दं। बेखौ माने आगारनो हायो‌।
औ नोंथां।
नोंथाङा एसे फोरमायगोन नामा मानो बेरायनांगौ मानो
औ नोंथां दा होमबा आङो बेरायनायनि सायाव एसे बुंलांनोसै नङा होमबा नों थां दा जेनेबा जोङो बेरायनाय होनोब्ला जोङो गोबां रोखोमनि बेरायनाय थायो नङा होमबा गोजों गोजां बोथोरावबो जोङो गोबांनो जे लावखार ओंखाम जानो थांनाय बेरायनाय नङा होमबा नोंथां? ओरैनो जोङो बार जानाय हिसाबैबो जोङो बेरायो अबेबा जोङो गथ' गथाय लानानै थांनानै अबेबा दैमा जिं बेफोरावबो जोङो बेरायनो थाङो बहाबा जोङो हाजो हालायावबो गाखोनो होननानै जों थाङो नङा होमबा नोंथां? बेफोरबायदिनो जोङो उम बेरायनाय बेरायनो मोनोब्ला जोङो गोबां गोसोखौ स्रां मोनो आरो आरो नङा होमबा नोंथां? जोंनि दुखु दाहा जोंनि गोसो गोरबोआव दुखु दाहा सैनांनाय बेफोर दुखु दाहायाबो मोजां जायगायाव बेरायनो थाङोबा जोंनि गोसोआ जेब्लाबो स्रां मोनो आरो ओंखायनो जोङो समजों लोगोसे बेरायनोबो रोंनांगोन समजों लोगोसे जोङो गथ' गथायाइ बिजसि फिसाफोरखौबो जोङो लानानै बेरायनो थाङोब्ला जोङो गाव गाबागावनि गोसोखौबो गोजोननाय लानो हायो आरो। नङा होनोमबा नोंथां दा बि बिदिनो जोङो औ जोङो दा बे दै्लांनि दिनावब्लाबो अखा बांखानि दिनावब्लाबो जोङो मा मालाबा सान्दुं गोसा समाव जोङो बबेबा मोनसे दैमायाव जेरै जोङो दा दारागावखौनो होनदों नङा होनबा नोंथां बे दारागाव बायदियावनो जोङो सान्दुं गोसायावबाबो जोङो गासिबो ज' ज' जाजाय गथ' गथाय लानानै थांनानै दान्दिसे सम जोङो थांनानै दुगैनानै जोङो फ्रेस निजिनि देहाखौ जोङो गोजोननाय लानो हायो आरो नङा होमबा नोंथां गरमनि गेजेरजोंबाबो जोङो जोंनि देहानि दुखु दाहाखौ जोङो बावगारनाय बायदि बिदि मोनो आरो दा बिदिनो जोङो जोङो जेनेबा कामाख्या मन्दिरावनो होनदो जोङो जों जेनेबा कामाख्या मन्दिरफ्रावबो जोङो बेरायनानै जोङो नायनानै नुथाइफोरखौ मोज मोजां नुयोब्लाबो जोङो मोजां गोसोखौ जोङो नुयि जिराद नुयि मुवा नुयै बेसादफोरखौ नुयोब्ला जोङो जोंनि गोसोआबो रंजाखांनाय मोनो आरो नङा होमबा नोंथां औ बिदिनो हाजो हाला हाजो हाला बेरायनो थांनानै जोङो बेफोरनि गुसु थान्दा बार मोनजानानैबो जोंनि गोसोआ रंजा थांनाय मोनो आरो बिदिनो बेरायनायजों लोगोसे जोङो नु फेरै जिब जुनार दाउसिन दाउला बेफोरखौबो जोङो नुनानै गोसोनि रंजानायखौ जोङो लाबोनो हायो आरो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो बेरायनाय बेरायनायजोंबो जो जोंनि देहानि स्ट्रंखौ जों लाबो लाबोनो हायो जेरै जोङो न'आव थाग्लिबाय थानानै जोङो न'आव जालाय उन्दुलाय थाबाय थानानै जोङो निजिनि देहाखौ गिलिर गिलिर मोनदोंब्ला जोङो बाहेराव थांनानै बेरायो बो जोङो जोंनि देहाखौ स्ट्रं मोनो आरो नङा होमबा नोंथां
नंगौ नोंथां
औ बेफोरबायदिनो जोङो जों बेरायनानै गोसोनि गोजोननाय गोसोनि मोजां मोननाय बेफोरखौबो जोङो फोरमायलायनो हायो आरो औ दा बिनि सायावनो नोंथाङा माबाफोर मिथिनाय दंबावोबा फंनैसो बुंनो हागोन नोंथां
नोंथाङाथ' बे बेरायनो बारै मोजां खिथा बाथ्रा खोनबाय माने नोंथाङाथ' नों फेमिलिजों बेरायनांगौ गोसोआ मोजां जायो हय नंगौ बे बे बेरायनो जेनेबा जेनेबा लानानै सोरनाबा माबानो एसे देहाया एसे गाज्रि दे बांद्राय मुलिफोरा माबा होआबैना माबा बांदाय जाया बेनाव होनबा जों बेरायना जों गोसोबो मोजां मोनगोन नोंनि देहायाबो गाज्रि मोजां मोजां जागोन आरो नोंनि गोसोआथ' मोजां जोगोन न जेनेबा जों मुलिफोरनाव ओरैनो रां गारनाङा ओरैनो जों बेरायनायजोंबो जों जागोन नङा माने सां हायो नों मासाव खेबनैबाबो बेरायनांगौ खाथि खालायाव थां जेनेबा लाना लायो जेनेबा सरलपारायाव थां बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग बेलेग जाया दं मानि एसे बेरायनानै फैयो फेमिलि दंबा फेमिलि जों बेराय जाय जायजों मोजां मोनो जेनेबा लोगो गोफोर दंबा लोगोदों बेरायदो नङाबा हारसिं बेरायनो लुबैबा हारसिं बेराय मेरला मेरला मानसि दं ना सोरबा सोरबा मान बे बेरायनादों जोंना गासिबो प्रब्लेमफोरा गासिबो माबा जाजोबो जोंना। स्वलभ गाजोबो उम
दा बेनिखायनो बेरायनाय बेरायनाय फुंनि बेलासि खेनि जोङो बै सिखारग्रो मोनानो जोङो गुस बार लानानै ओ देहाखौ सित्रं मोन आरो जोङो खारग्रि मोना जोङो लामाफोराव थाबायोबा बेरायोबा जोङो जोंनि देहानि एक्सारसाइस बायदि जोङो देहाखौ मोनो आरो दा जोङो गोबां ओ नङाबाबो जोङो से किल'मिटार नै किल'मिट थार फुङावनो जोङो थाबायोबाबो जोङो निजिनि बेरायोब्लाबो ज जोङो निजेनि देहाखौ माइन्न्दखौ फ्रेस जानाय मोनो आरो
उम
दा बिदिनो बेलासियावबो खनफा ओरैनो बेराय खावोबा जोङो बेलासिनि बारहावाखौबो जोङो मोजां गोग्गो मोनो अब्ला जोङो देहाखौ सोरां मोनो आरो
उम
दा ओंखायनो बेरायनाय हुदाखौ जोङो नागारालासिनो बेरायनाय हुदाखौ खौ जोङो समजों लोगोसे खारफा होबाय थायोब्लाबो जोंनि देहानि ओ स्ट्रिंआ फैयो बेनि थाखायनो जोङो जेबो अब्लाबो बेरायनाय बा अबेबा मोनसे जायगानिफ्राय अबेबा मोनसे दावबायनाय बेफोरबायदि बेरायनायखौ लायोब्लाबो जोंनि देहाया ओ मोजाङाव फैयो नुयि जायगाखौ नुनाय खोनाय जायगाखौबो खोना हैनाय बा जों बै हाजखौनो जोङो बेराय हैनाय नानै नुफेराखैमोन जेनेबा भुट बरदारनि हाजो खौनो जोङो नुफेराखैमोन बे भुटान हाजोसिम जोङो बेरायनानै थांनानै जोङो नायनानै फैयोबा जोंनि गोसोआ बेसे रंजाखा खांनाय मोनो नङा होमबा नोंथां औ बेफोरबायदिनो जोङो बेरायनायखौ लानानैबो गोसोनि गोजोननायखौ खौ बा गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ जोङो गोजोननायजोंनो जोङो लानो हायो आरो
औ नोंथां
ओंखायनो औ नोंथां बेफोरबायदिनो जोङो न'आव थासोमबाय थानांगौ जोङो देहाखौ बिदिनो लिरदो खालामालासिनो जोङो ओ बेरायनायनि गेजेरजोंबो जोङो निजिनि देहाखौ स्ट्रं खालामनानै जोङो लानो हायो।
औ
औ दा बेफोरबायदिनो नोंथाङा माबाफोर बुंबावनो दङबा फंनैसो बुंजाबावगोन नोंथां।
उम जों बेसिबां बेरायगोन जों जेनेबा बेलेगनिफ्राय जोङो आइदियाबो लानो हागोन जों सोलोंनो बो हागोन बेलेगनि मफ्राय जों गावनि सोरबा सोरबा जायोना काट बे बेलेग बेलेग मान मानसि रायलायनो हाया। खाथि मानसिजों रायलायनो हाय सोर जों बेरायजोंनो एसे लोगोफोर बानायाबा जों जों खाथिनि मानसिजों रायलायनोबो हागोन जोंनि
औ औ
जोंनि फिउचारावबो खामानि होगोन बे नोंनि रायलायनाय मानसिजों मानसिफोरजों गोरोबनाय बिथां माबै बेरायगोन मानसिफोरजों गोरोबनो हागोन गोरोबब ना मोजांबो जागोन बि दों बिसोरनि आरो नों बेसेबां बेरायगोन बेलेग बेलेग जुनार दाउस्रिफोर नुगोन नों बेलेग बेलेग नुफेरैखौ हायो बेरायनांगौ बिदिनो
औ नोंथां दा बिदिनो जोङो बेरायोबासो सोर हारिया मा द्रेसनि गानो सोर हारिया माबायदि रावै रायलायो हारिया माबायदि ट्रेडि ट्रेडिसनेल दङ सोर हारिया ओ कालसारा माबायदि बेफोरखौ जोङो मोनदांनो हायो। जेरै हारसाफोरा बिहु औ बिहु मोसायो बर'फोरा बागुरुम्बा बा मोसायो होननानै जों बेरायोब्लासो जोङो बेफोरनि मोनदांथि बेखौ जोङो बेरायनानैबो मोननो हायो दा ओंखायनो सोर हारिया सारि गानो सोर हारिया ओ मा गानो पानजाबिफ्रा मा जायो हारसाफोरा मा जानानै मोजां मोनो जों बर' हारिया मा जानानै मोजां मोनो बेफोरखौबो जोङो बेरायनानैनो गासिबो खौबो सोलोंनानै लानो हायो आरो औ। दा बेनिखायनो जोङो बेरायनाय हुदाखौ नागारनो नाङा बेरायनाय हुदाखौ जोङ जे बो खाथि सोमोन्दै जों लाबाय थानांगोन। बेरायनानैसो जोङो गासिबो समयसाखौबो सल्भ खालामनो हागोन। बेरायनानैसो जोङो मोनथियखौ मोनथिगोन मोननांगौ मोनोन नङा हबा नोंथां दिनै न'आवनो नोङो थाग्लिबाय थायोब्ला जोङो मोनथिनांगौखौबो मोनथिनाय नङा मोनजानांगौखौ जों मोनजानाय नङा बेफोरबायदिनो जोङो ओंखायनो बेरायनाय आरो ओ बेरायनाय होननाय सोदोबखौ जोङो जेब्लाबो जोंजोंनो गोरोबहो नांगोन आरो ओंखायनो जोङो बेरायनाय बेरायनाय बेरायनानै जोङो गासिबो समादान खालामनो हायो आरो।
औ नोंथां
दा बेफोरबायदिनो जोंहाथ' सावरायनानै गोबां सम बो थांबाय नङा हबा नोंथां बिनि गेजेरजोंनो जोंनि दिनैनि सावरायनायखौ बेखिनियावनो मोन मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनानै बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों।
औ गोजोन्थां।